हेलौ हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङ ना नोंथां।
औ।
आङो दायो नोंथांजों मा होनो बर'नि जाग्रा ओंख्रि एबा मैगंफोरनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो नागिरदोंमोनबा मैगंखौ माजों माजों जायो बेखौ फंनैसो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजायो नोंथां।
रायलायजागोन ना नोंथां? बिदिब्ला जोंहाथ' दायो दैज्लां बोथोरावबो गोबां मैगं मोनो नङा होमबा नोंथां? दा बैफोर मैगं जानायफोरनि बागै जों बागै जों जों फंनैसो रायज्लायनो सानदोंमोन बे मैगंफोरानो जाहैबाय दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोरनि मैगं होननानै बुङोबथ' मा होनो नोंथां सबाय बिमा मोनो। जायखौ जों लेस्राबो बुङो।
औ।
औ नोंथां एबा आरो गोबां मैगं दङ बिदिनो। बहल होनो जिंखा होनो बेफोरफोरखौ दङ जोङो बहलखौ बहल मैगंखौ नोंथाङाबाथ' मिथिखाय जानो हागौ।
औ औ।
जाय राव बहल मैगं होनोब्ला जों बहल मैगंखौ गोबां सुबुंफ्रानो जानो गोथाव मोनो जेराव जोङो बहल मैगंखौ नाजों जायो जोङो नोंथां नाजों जोङो बेखौ ओरैनो जों बांसि जों बहल मै नाजों जायोब्ला। गोबां गोथाव जायो नोंथाङाबो जाफेरबाय जानो हागौ।
औ जाबाय नोंथां जाबाय।
नोंथाङाबो मा मा मैगंखौ मोनजाखो एबा मा मा मैगंजों मा मैगंजों जानो गोथाव मोनो नोंथां। नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
बिदिब्ला नोंथां।
म माने नै दा दैज्लां बोथोरनि मैगं होनोबाथ' माने गोबां रोखोमनि मैगं मोनो जों जों आंनि बारियावनो मोननो हायो नङा होनबा नोंथां। जेनेबा दैज्लांनि मैगङथ' गोबां दङ जेरै माखासे जोङो हा हाग्रा हारिनि जेनेबा जों गायालाबसिनो जानाय मैगं दङ बा जों गायनानै जानाय मैगंबो दङ माने गोबां मैगं मोननो हायो जों माने
औ
जेरै बुंनो थाङोबा जोंना माखासे दङ बिदिनो जिहेथु जों जायखौ माने बारा गायबाङा बा जोंनियाव अलरेडि मोनखायो बेफोरो जाहैबाय जेनेबा जों खुदुनाफोर खुदुना ओंख्रिफ्रा जोंना माने बारिफ्राव खिलियो खुदुना मैद्रु माने बेफोरखौ जोङो दालि जुहुल संनानैहाय बेफोरखौय एवनानै जों जानाय जायो आरो माखासे नोंथाङा बुंलांबाय जेरै दा बहल बहलाबो जोंना मोननै रोखोम थायो जिहेतु जोंना जोसा बहल होननाय मोनसे मोनो
औ
जोसा बहलाबो ओरैबायदि गोथाव नाफोरजों जानो थाखाय माने नाजों जाबावो बेदरजों जाबावो माने फुरा गोथावखा आरो माने जोसा जोसा माइ रंबादि ओरैबायादि संबानो ओरैबायदि मोदोमो जोंना बेफोरो माने दा दैज्लां बिराद मोजां आरो दाथ' जोंना नै खुमब्रा खुमब्रा जालाय जों जों खुमब्रा जालायखौ मालाबा बाथोनबो जायो ना फोरजोंबो जायो बेदरजोंबो जायो बा सोरबाया दालियाव होनानैबो जायो माने ओरैबादि मोजां मोजां मैगं मोननो थाङो दा जोंना दैलांवहाय फ्रेस फ्रेस माने खागोदान खागोदान मैगं मोनजानो हायो आरो जिहेतु नोंथाङा बुंलांबाय सबाय बिमा दा थाइबेंफोरखौबो जों खाजि हानानै ओरैबायदि मोजां मोनजायो आरो दा जिहेथु आरो जोंना थाबाय आरो जाय दा खांख्रि खरला जिहेतु भिटामिन मैगं खांख्रि खरलाफोर खौ नोङो जेराव खिलियो बोसोरै बोसोर माने बे मोनसे जायगायावनो खिलिबाय थाग्रा मैगं जिहेथु जों एसे जांसि जांलाफोर होबानो मोनजायो आरो खांख्रिखलाफोरखौ जे थु बियो जेराव दंफां थायो बेयावनो माने बेदरा थाखानानै बे सम जाबानो बेयो बोथोर फैबानो गावनो खिलिबोखायो जिहेथु बेखौ जोङो माखासे औवा बिजौ दानस'नाय बा माखासे बेफोरबायदि बुस्थु होनानैहाय जोङो माने मोजाङै थायहोनानै बेफोरखौ जोङो गोबा गोबा हानानै एवनानैबो जानो हायो जोङो बा सोरबा सोरबाया दालिफोरावबो हो होयो सोरबाया रुनानैबो बाथोन सिफ्लेयो गोबां रोखोमनि जायो सोरबाया नाजों जायो सोरबाया अमा बेदरफोरजों जायो सोरबाया दाउ बेदरफोरजों जायो सोरबाया आलुजों जायो माने ओरैबायदि मा सबजोंबो जाजाग्रा मैगं माने इफोरो जिहेथु जोंना थालायबाय नै दा दैज्लां बोथोरनि मैथा
ओम
मैथाजों जोङो जेनेबा दुब्लियाव मोननाय दा दाथ' दुब्लियाव दै थाजेननाय ना गोरलै गोरलै मोनो फांखा खांख्राइफोर मोनो माखासे गोबां सिंखावरि बेफोरबायदि खांख्राइफोरजों मैथाफोरखौ माने ओरैबादि जानो मोजां बेफोरो दा जोंहा मा‌ दैज्लां बोथोर मेन ओंख्रिफोर जितु दा थाबाय दिनै दा फाथो फाथोफोरखौबो जोङो दालि संनानै फाथो गोजा एवो बा सोरबाया नाफोरजों नाफोरजोंबो लिमोनला जेरै जों मेसें बोथोराव मोनजायो लाफा बेफोरबादिनो रिमोनला ओंख्रि आरो बेफोरो माने ओरैबादि जोबोद मोजां जिहेथु आरो थाबावबाय जोंना माखासे गोबां दङ जोगोनारफोराबो बिराद मोजां मोननाय जानो। दा जोगोनारफोर थारमाने जोगोनारफोरखौ जोङो बिजौखौबो जानाय जायो।
जानाय जायो नोंथां।
दालि जहलफोर बानायनानै जोगोनारखौहाय जोङो जोगोनारनि बिजौखौ गोरलै गोरलै बिजौखौ लानानैहाय एवनानै दालि जुलफोरजों बिराद मोजां जानाय जायो आरो दा जोंना जोगोनारखौथ'
नोङो बेदरफोरजों जायो नङा होमबा?
औ औ औ
मोजां बेदरफोरजों ओरैनोबाबो जाजायो अब्लाबो माने बेदरफोरजों जों बांसिन जानाय जायो जोगोनारफोरखौ। बेदर बा ना बेफोरबायदिजों बांसिनानो जों जानाय जायो आरो। माखासे बहुत बहुद मैगं मोनबावो आरो जोंनिया दैज्लां बोथोराव होनोबा माने गरसि नै दाथ' गरसिफ्राथ' नोङो गोबां रोखोमनि गरसि थायो जिहेथु गुफुर गुफुर एसे फिसा फिसा बेफोरबादिबो गरसि थायो जोंनिया जायखौ जोङो
गोरानै एवनानै जानोबो बिराद मोजां दालि जहलफोर बा माबा मोनसे जिखुनु माने ओंख्रिजों जानो बिराद मोजां जितु आलुफोरजोंबो संनानै जायो। सोरबाबा बेदरफोरजोंबो संनानै जायो आरो। एसे गोबा गोबा बारा बेगर खाबाङै दाब्ला दाब्ला गिदिर गिदिरबो थायो जोंना गरसिया
औ
आरो जोंनिथिंथ' सोरनावबा सोरनावबा माने हाजोनि गरसि जायखौ गरसि फाग्ला गिदिर गिदिर माने बेगरखौल' जायो। बेखौ मोननो हायो माने जोंनियाव आरो ओ बिदिनो जोंना नै भात केरेला बा केरेला गोखा बेफोरखौबो जों दैज्लां बोथोराव माने मोननो हायो आरो।
औ मानो नोंथां
केरेलाफ्रावबो बिराद मोजां जिहेथु जों आलुफोरजोंबो संनानै जायो। सोरबाया दालि जुलजों। माने गोरान एवनानैबो जानो मोजां मोनो सोरबा सोरबाे गोखाफोरखौ जानो मोजां मोनो ना। सोरबा सोरबाया मोजां मोना। सोरबा सोरबाया मोजां मोना सोरबा सोरबाया मोजां मोनो आरो जानो थाखाय। आरो दा जोंना दा माखासे माबा माबा थायो मा होनो बेखौहाय फानथाव गुफुर फिसा फिसा
औ
फिसा फिसा फानथाव गफुर थायो जोंना बेखौ बिराद मोजां बेबो माने थावनायावनानै जानो थाखाय सोरबाया ओंख्रिबो जायो। माने आं मोननायैवहाय माने आंनि थाखाय माने माबाजों मोजां आरो आरो बियो जिहेथु थावजों थावजों फ्राय एवोबा बिराद मोजां आरो।
औ
आरो माखासे गोबां दाङाफोर मोनोलै दाङा दाङाफ्राथ' नोङो दालि। फ्रावबो होसननानै जाजायो
औ
आरो दा थ' खारं बिबार खारं बिबारफ्राथ' नोङो एवनानै जानो सबबो बिराद मानसिफ्रा जानो मोजां मोनो खारं बिबारफोरखौ। हरफ्राव सिरिहैयोबा माने लामाफ्राव सिरियोबाथ' सिख' लायलाबायनाय बायदि जायो माने सबनावबो थां। थाया नालाय सोरनावबा सोरनावबा थाया। जिहेथु बबेबा अबेबा लामाफ्राव जों गामियावबो मोनसे दङ लामायावहाय एकदम फुङाव सिखारनानै मरनिं अवाक खालामबाथाय बेखौहाय मानसिफोराहाय। प्लास्टिक लानानै फैखागोन आरो लांनो बेफोरबायदि जालायो आरो माने
औ औ
खारं बिजौफ्राबो जोंना खारै ओंख्रिफोरजों जानो थाखाय बिराद।
औ।
बिजौखौबो जों जायो आरो नै दा सजना सजनानि बिलाइफोरखौ। माने सोरबाया नाजों फुदुंनानै जायो बिराद मोजां। माजों फुदुंनानै जाबाबो मिलौ लायो माने आरो। बेखौनो जोङो अनलाफोरजोंबो जाजायो जोंना ओम अनलाफोरजोंबो बिराद मोजां जानो दा थाइगेर गोरलै गोरलै मोनसिगोनलाय थाइगिर गोरलैजों अनला। माने अनलाया माने अनलायाथ' सबजोंबो जाजायो जोंना बर'नि ओंख्रि जिहेतु।
औ जाजायो नोंथां।
बेनो जाजायो माने मुदुफुल बिबार जा जि जा माने गासैजोंबो। सरजाब जाग्रा मैगंफोर माने सरजाब जानानै ओंख्रि आरो।
द द
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं मोननो हायो ओमफ्राय नोंथां मिथिजायो बेफोर बायदि आरो मा? माखासे बेलेग आं मिथियै नामनि मैखंफोराव मोननो हायो नामा मोननैसो।
जों बेयबोथ' नोंथाङा जा बुंदों बे मैगंफोरखौनो मोनजोबो दाथ' दैज्लां बोथोर। गोबां मैगंफोरानो खिलियो एबा गोबां मैगंफोर मोननायनि चान्स थायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ जेरै दाथ' नै खायलाबो मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ मोनो नोंथां दा जेरै औ दा जेरै दैज्लां बोथोर हिसाबै अखा जुब जुब होनायजों हाग्रा महरनि लाइफां होनोबा जे जेरै दिंखिया मैगं दिंखिया मैगंखौ नोंथाङा मोनजा बाय नामा नोंथाङा।
औ।
औ औ जायनि थाखाय दिंखिया मैगंआ गोबां भाजा जानो गोबां गोथाव जायो। बिदिनो जों दङ खुन्दलि आरो बिदि ओरैजाय दायो थारुन होनो जायखौ थास' होनो। बे थास' एंगार मोनो थास' आथिं मोनो थास' बि बेफोरनो जों बेफोरखौ गोबां बर'नि मैगं गोदान बेफोर नङा होमा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नगौ।
जोंनि जोंहा जोंनि बर'आव गोबां ओंख्रि दङ जोंनि बर'आव। बर'नाव ओंख्रियानो जोबनो थाङा होनो जेराव जोङो नागिर। बानो हाग्रा बंग्रा एसे एनै नागिरबानो जोंनि जेरै जाजाग्रा मैगं दिंखिया मैगं होन खैला होन खांख्रिखला होन केरेला होन सब मैगंखौनो मोनजोबो। जोङो जोंनि नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
रंजायनि थाखाय जोंहा गोबां मैगं दङ दा दाथ' नोंथां बुं बे जिखुनु एसे समावनो जोङो बुंबाबथ' बुंजोबनो हाया रायजलायबाथ' रायज्लायजोबनो हाया दा बे जिहेतु जा एसे सम मोनदों बेयावनो नोंथांखौ लोगो मोननानै गोबां रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय मिथिनो मोननाय मैगंफोरनि मुं मिथिनो मोनबाय दा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबाय खर थाबाय नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो बे फुंखिनिया दसे सम रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोना
औ दे बिदिबा ना नोंथां समाबो जाबाय जोंहा औ जागोन दे नोंथां। औ औ नोंथां।